हेलौ।
खोनादोंना?
हेलौ औ नोंथाङा मोजाङै खोनादों ना दा माबा औ दा। दा मा खालामगासिनो?
दं ओरैनो जिरायनानै दंगासिनो आरो दायो।
अ अब्ला एसे रखा आयदा लानानै एसे सावरायनो नागिर दसेखिनि टाइम होनो हागोन ना। दिनैनि जरखा आयदा हिसाबै बर'फोरनि नखर सामलायनायाव आइजोफोरनि अदेबानि आइजोफोरनि मा होननाय बर' समाजनि गासै खोथायानो हाबनानै नै थायो आं बेखौसो बुंनो नागिर जों जे ओ आइजो सासे आइजोआ नखर सामलायनायाव अदेबानि मा बायदि बिहोमा होयो? एबा सासे आयजो गैयाब्ला नखर सामलायनायाव माबायदि जेंना जेंसि जायो बेफोरखौ सुंदयै नोंथाङा
औ हागोन। ओरैनोथ ना आयजो ना नखर सालायनाय। नि बागै होनदों ना? औ। नखर गंसेखौ सालायनो थाखाय आइजोआनो गाहाय बिफाव लायोना। जाय नखराव मानि आइजो मानसि गैया बे नखरा मानि एसेबाबो माने आलाय सिलाय ना? न बां साफा थाया बेफोरखौ खौ जों नुनो मोनो आरो गिबियावहाय ना लोगोसे आरो जाय नखर माइ आइजोआथमाइनाव नालाय ना जाय नखराव माने आइजो मानो गैयाबा बे नखराव माने माइनावआबो गैया बायदि होनो। आं सानो आरोना लोगोसे खामानि दामानिफ्रावबो मानि नखर बेंनाया सासे आइजोनिनो बिबान ना बेनिखायनो जों नखर गंसेयाव आइजो मानसिया थाथारनांगोनबा बेखौ आं सानो आरोना ओरै। बिदिनो आइजो होनोबाथ गोबां नखरनि खामानिखौ आइजो माहारियानो मावो होनो जेरै संनाय खावनायनिफ्राय लानानै। ना माइरं जावनाय बा माइ लामनाय ना बेफोर खामानिखौ आइजोआनो मावो बेनि अनगायैबोथ आरो आइजो होनबाथ ना आइजो नखरनि माइनावखौनो होनजायो ना मानि जाय नखराव माने। आइजो गैया बे नखराव माइनाव गैया ना बेफोरबायदि होननायखौ जोङो खोनाबोदों आरो ना। आरो आइजो गैयि नखरा माने लेथेर फिथेर जायो आं बेखौथ बुंखाबाय ना।
औ
आं बेखौनो नुहरदों आरोना आरो नोंथाङा माबाफोर नुहर बावदोंबा फंनैसो बुंदो।
बे आयना
मोजां खोनायाखै ननोंसोरखौ
बे गोबां मोनसे गुवार आयदा होननानै आं बुंनो सानो आरोना। मानो थाखाय होननानै बुंब्ला जोङो फंसे फंनै रावजों बुंजोबनो हानाया माने बुहुद गोरा। मानो होननानै बुंब्ला दा। मैदेर हास मैदेर मासे खौ खबआव सोनाय बाथ्रा बायदि जायो नङा होमबा। अ जेखियानो जाया मानो आं सुंदयै एसे फोरमायलांनो सानबाय आंनि मोनदां हरनायखौ आरो ना
औ जागोन दे फोरमाय।
जेरै जों मोनसे ओ मोनसे नखौनो हमना लाबाय जेनेबा जोङो ननि गाहाय जोंनि अदेबानि जोंनि बर हारिनि गाहाय खुन्थिया होननानै बा नखर सामलायगिरि बिफाखौनो जों हमनानै लायो नाथाय बे खोथाया सैथोदि न'खराव जेरैबायदि मानसि थायो। थिग बेबायदिनो जोंनि न मोनसे न लुनायाव खुन्था थंसेजों मालाबाबो जाया बिनि गेजेराव जोङो बबेबा फिसा अबेबा गिदिर बेखौबो गासिखौबो लाखिनानै दोनोब्लासो न गंसेया थांनानै थागोन थिग बेबायदिनो माहारियाबो बेबायदिनो मोनसे गोनांथार खावलाय
औ नंगौ
गैयाब्ला ओरैबायाददि लेथेर गेदेर जालांनायखौ जों नुनो मोनखायो जेराव नोंथाङाबो बुंलांखाबाय थारैनो सैथो दा आं मोनसे बिदिन्थिजोंसो खारलांनो सानबाय जेब्ला आङो मादै मोनहानाव थांदोंमोन आरोना मा दै माने जोंहा आइनि बिनानाव असेयानो माने बिथांमोना ओ मादैनि हौवा दं ओमफ्राय गथ'फोर साथाम माने हौवासा गोजा आरो दा आं मोनसे हुदाखौ नोजोर होदों आइजोआ ओ बिमाया फुङाव सिखारबाय थोरसि लथा सुबाय संबाय जाबाय आरो दसे थाबाय ग्रोब बेलासिनि जालायबाय आरो बिनि उनाव बिनो संनाय जानाय ग्रोब आरो बिनि उनाव हराव फैलायबाय बेनो औ आं सानदों माने बे आइजो सासे गैयाब्ला बे न'खरा थारैनो मा जागोन आरो आं गोबां न'खरखौबो नुदों जाय नखरफ्रा माने दिनै ओरै दा बे न'खर सामलायनायनि बेलायाव थाबाय बे माने बे न'खरनि मावनाय दांनाय हाबाखौनो थांबाय मानोना जेब्लाबो मोनसे ओरैबायदि जायो ओ जाय खामानिखौ आइजोफ्रा मावो बे खौ हाजार हौवा सानै साथामानो माव नाथाय बे मालाबाबो माने हिनजाव मावनाय बायदि जाया आरोना।
औ साखोन सिखोन बा साफा जाया आरो औ।
बेफोरनि अनगायैबो जों गोबां नुनो मोनो जेरै जों नखरनि रांखावरि बांहोनाय बेनिखायनो हयथ' जोंनियाव बर'फोरनियाव बाथ्रा फावबो दङ' खोमा जुदि सासे मा होनगोन जोंनि बाथ्रा फाव बायदिब्ला बोसोरसे माइ जायखु दा गाब आखल गैयि हिनजावखौ मोननायाव गाब बेफोरबायदि। थ मानोना नखरनि माइनाव होननानै बुंनाय लोगो लोगोनो गासैखौबो बेंथिंनानै लानो रोंनाय जानांगोन। जेरै रांखौ खावरिनि बेलायाव जों बुंगोन। जों गथि गथि खामायनानैब्लाबो दिनै सना रुफा बायोब्लाबो बिथांमोननि मोनसे थांखि एबा बिथांमोननि साननाया बेनो जे नखरा मालाबा खैफोदाव गोग्लैबा हयथ' आं सनाखौ बन्दक एबा सोरनोबा हरथ'नानैब्लाबो फाननानैब्लाबो आं नखरखौ बासायनो हागोन। बे मोनसे आइजोफोरनि सा साननाय। आरो लोगोसेयैनो जोङो नुनो मोनो जेरै जोङो दाउनिफ्राय अमानिफ्राय गासिखौबो लानाय आरो नायनाय हाबाफारिया गासैबो जोंनि बर' नखराव आइजोफोरनियावनो बांसिन थायो खोमा।
औ थायो औ।
दा बेखौ जोङो मोजाङै मबिलाइजिसन एबा मोजाङै मोजां फोसावनानै माने ओ बयबो जाहाथे सानलायलायनानै मोजाङै मोजां जुदि लायोबा खोब मोजां जागोन होननानै सानो आरो आं। इयुनाव आरो बेफोरनिफ्राय रां औै मोजां हु दा बेनि अनगायैबो आथिखालमुगाव जों मिथिखायो जे गोदोनि समा गोदोनि थांबाय आइजो फोरा जेरै आइजोफोरखौ जेरै ओरैबाय ओरैबायदि मोन जेनेबा जों मिथिनाय मथेथ' आइजोफोरखौ फरायस्लाय स्लाय माने ओ ओ रुवाथि बायदि खामानि मावहोनायासो साबसिन होननानै मानोना ओ गुबुननि नख खराव थांखागोन बे गोदोनि फोथायनाय। दानि जुगावथ' हौवा हिनजाव गासैबो समान जाबाय। आथिखालाव जों नुनो मोनदों ओ जेसेबांखिनि टपार्स फैयो टपार्स माने जौसिन मासि जाय लानानै उथ्रियो बेफोरनि गेजेराव ओ टप टेन होयोब्लाबो जों दिनै नुनो मोनो टप सेब टप गासै जि जन लायोबा स्नि जनानो हिनजावस साया मासि आवग्रियो। आरो लोगोसेनो दिनै जोङो। गोबां बिदिन्थिखौ नाङा दिनै जोङो उम जौमा फरायसालि बुहुम फरायसालिखौ नांथलिया जौमा फरायसालियाव जों नायबानो नोजोर होनो मोनगोन जे बबेबा मोनसे आरिमु गोरानि रुमाव थांब्लानो नुगोन जे जेनेबा आइजोफोरनि अनजिमायासो बांसिन दा बेफोरनि गेजेरजों जों नुनो मोनो जे आइजोफ्रा आथिखालाव जोंनि बर हारियावबो एसेबाबो जौगाबाय खोब मोजांनि खोथा बेबायदिनो जौगानां इउनाव आरो बेफोर मानोना सोलोंथाइनि बिफावखौ दिनै जों सावरायनाय लोगो लोगो ओरैबाय ओरैबायदि जायो मानो होननानै बुङोब्ला जोङो सोलोंथाइ लानाय एसे नखर बेंगिरिया माने साबसिनै बेंसिननो हानायसिननाय जाहैयो आरो। जुदि नखरनि लोखि एबा नं खरनि बेंगिरियानो मोजांसिन जायोब्ला। माने फरायनायफ्राव उन्दै उन्दै गथफोरखौ साबसिनै मोजां फोरोंना मानो होननानै बुंब्ला आ नखरनि गाहाय खुन्थिया हिसाबैब्लाबो बिफाया माने बांसिननो जिरायथाबनानै फोरोंनाय मानाय बेफोराव बाहागो लानो हाखाया नङा
हाया औ
दा ओ बेखिनियानो दा नोंथांनिनो जेराव गोदोनि नखर सालायनाय आरो आथिखालनि नखर सालायनाय आइजोफोरनि बिफावआव माबाफोर सोलायनाय नुनो मोनदों नामा नों
नुदों माने आइजोफ्रा माने सति साबथ्रि बेफोरबायदि मोन होननानै जों खोनाबोदों आरो ना माने बिसो सोरो ओरैबायदि गावनि मानि फिसाय बा हौवाफोरखौबो ओरैबायदि सिबियोमोन ना गोदोनिया आइजो फोरा मानि बहाबा मानि गावनि हौवाबा फिसाया खामानि मावनानै फैयागौ मानि बिसोरो मा होनो ओंखामखौ जागोरामोन बेफोरबायदि होननाय खोनादों आरो जों ना दैलां बोथोराव जेरै हालोउनानै फै फैयागौ मानि गावबो जाया आरो बेफोरबायदि हुदा दंमोन होननानै जों मिथियाखै लोगोसे ना गाव माने जानाय लोंनायखौ खम लाबाबो माने गावनि हौवा बा फिसायखौ माने बांसिन हो होयोमोन आरो जानाय लोंनायखौ माने फिसाय सिबिसुला होननानै जों मोनथिबोदों आरो ना गोदोनि आइजोफोरखौ बांसिन ना आथिखाल फोरावथ इदिया माने बेबायदि नुनाय बेखौ जों खम नुयोसै आरो ना आथिखालाव। गोदोनि बायदि उम बेबायदि गैलिया आरो एसेबाबो खम आरोना साफा सानैया थानो हागौ अब्लाबो गोदोना बे बेबायदिमोन आरोना। लोगोसे औ माने बिसोरो आरो आइजोफ्रा बांसिन गसायो सिबि सुलि जायोना बिसोरो बांसिन। इसोरखौ फोथायो। ना उम जेब्लाबो बिसोरो माने इसोरनियाव माने गावनि नखरनि बा गावनि आंगोफोरनि बांसिन माने आरज गाबनायखौ जों नुनो मोनो आरोना गावनिखौ गावनि थाखाय आरज गाबाबो बेयो गुबुननि थाखाय बा नखरनि थाखाय बा गावनि फिसा फिसौनि थाखाय बांसिन आरज गाबनायखौ जों नुबोदों आरोना आरो लोगोसे माने बिजाबफ्रावबो मिथि सिबिदों आरोना जोङो। माने सती हिनजावनि बागै जोङो फरायबोनो मोन्दों आरो ना। गोदोनि दिनाव बे बेदिमोन आरो ना। आथिखालावथ गोबां सोलायबायना आथिखालाव बेफोरबायदि माने फिसायखौ नेनानै ओंखाम जालायनाय बेफोरबायदि हुदा खौ थ नुनो थांलिया खोमा ना।
औ दाना आरो समाबो सो सोलायबाय। आरो लोगोसेनो मुलुगनाङै बे हारिमुफ्राबो जोंनाव बजब फैबायना।
औ।
दा थेवबो बेखौनो बुंनो हायो गोदो माने आइजोफोरखौ एसे गादबनानै दोननाया बांसिन जायोमोन। आथिखालाव नाथाय एसे उदाङै फैनो हानायनि बिबांङा बांबोबाय आरो। जिखुनु जाया। मानो उन समाव जों बे आयदानि सायाव गोथौवै सावरायनो मोनबावगोनखौ मिजिं थिबाय।
औ दे दा एसेयावनो दोनथनोसै नामा नोंथां औ जागोन दे।